हेलौ हेलौ खोनादोंना नोथां? हेलौ खोनागोनना खोनायाखै? हा
हेल'
हेलौ खोनादों।
औ खोनाबाय।
माबोरै खबर सबर नोंथां?
खबर सबराथ' मोजांयानो बरथमान।
जेरावबो बेरायहैथाराखै नामा?
बेरायनाया बेरायनाया बेरायनाया जायाखैनो जेनबा थेवबो थांनि र' मालाबा अ सम मोनबा थांसै।
दासानदि मा खालामगासिनो ओरैनो नोंथा?
आंथ' जे जेनबा
हेलौ हेलौ हेलौ जाखांबाय नामा नोंथां? हेलौ खोनायासै नामा नोंथां? हेलौ खोनाफैयासै माथो। हेलौ
हेल' ओम
खोनाबाय।
अह दासो खोनादो माबा होनदोंमोन?
जाखांबाय नामा नोंथाङा?
दा जाथ'वाखैनो सा सासो लोंहांदो।
एह
फुंजा फुंजानि माबोरै खबर सबर?
मोजाङानो आंनियाबो बेबायदिनोसै ओम